औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
आं दा नै ओरैनो दं दा आङो नोंथांनावहाय
औ।
ओ माखासे खोथा रां सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा हागोन ना? औ नोंथाङा ओ मागो दमासिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ मागो दमासि होननानै बुङोब्ला ब्ला बे मागो दमासिया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिफोरनि गेजेराव फालिबोजानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो। ओ बेखौ जों सरासनस्रायै आबायखौ गाहाय खालामनानै जोङो बा आबादजों लोब्बा लाखिनानै बे फोरबोखौ जों खुंनाय जायो नोंथां। लोगोसेनो बे दै दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिसनखांनायनि उनावनो जों म मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय बे फोरबोखौ पुस दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सान सानथाम सानब्रैहालागै खुंनाय जायो। बेनिफ्राय बे मोननै दाननि गेजेर समखौ नो जों असमिया रावजोंबो दमाहि एबा दमासि बुंनाय जायो आरो। ओनफाय बे दमासि ओ सोदोबनिफ्रायनो जोंना बर' रावाव बो दमासि सोदोबा फैदों आरो।
औ।
थाय माग दानाव जानाय बे फोरबोखौ जों बरफोरा बांसिनानो मागोन होननानैसो बुंनाय जायो। बेखौ खौ जोङो बांसिन दमासि बेफोरबायदि सोदोबखौ बाहायबाय थायालासेनो मागो होयो होननानै डाइरेक बे मुंखनाय जायो आरो जोंनावहाय।
औ।
लोगोसेनो बे मागो फोरबोआवहाय ओ जोंना रंजा मोसानायनि अनगायै जेरैहाय जोंना बैसागु फोरबोफोरावथ मोसा नाय दा-दा रोजाबनाय दामनाय जायो नालाय नाथाय जोंनिया या बे मागोआवहाय जोंना बांसिन जानाय लोंनायनि गेजेरजों बे फोरबो खौ जोंनिया रंजा-बाजायै हगार हरनाय जायो आरो मानोना बे समावहाय जोंनि बर आइजोफोरनिया माने जानाय लोंनायनिनो गासिबो ओंखामनि बेदरनि नि लोगोसेनो ओ बायदिसिना फिथा सिथाव लारु सौराइ बाय दिसिनाखौ जोंखौ खौसेयै बा ननि सुबुंफोरजों खौसे जानानै रंजा बांजायै गामिनिफोरजोंबो खौसे से जानानै रंजा बाजायै बेखौ जानाय जायो लोगोसेनो बे पस्ताननि जोबथा सान एबा संक्रान्ति खालि बयनिबो ओ नखरावनो आइजोफोरा फिथा गुन्दै देनाय जा
खायफायाहाय उवालबाव देयो खायफाया गाहेन एबा दिंखि बाहायनाय जायो बिब जेराव गोदान संग्राय खादा आरो सानद्रि गुबुं बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनानै फिथा सिथाव सावनो थियारि खालामनाय जायो आरो दा माख खायसे गामिफोराव माइब्रा माइरंनि सबाय गोरान एवना गुन्दै देना बेखौ सौराय गोरान आरो एबा सौ सौराइ फिथर बानायो लोगोसेनो माइब्रा माइरंनि सौराइ हमैयो एबा एवो आरो आरो हासुं फिथाबो बानायनायखौ जों नु नुनो मोनो लोगोसेनो संक्रान्ति खालि देनानै बे हरनिफ्रायनो फिथा सौजे सौराइखौ सावजेननाय जायो आरो बेफोरखौ मानसिफोरा खुगायाव होनाय आग गोल मोसौनोसो जाहोग्रोनाय जायो जोंनिहाय ओ जायनि अन माने मानसिफोरनाव फोथायनाय दङ बिसोरसो माने सि गोदान जोंनिया फसलफोराहाय मोस सौनि गेजेरजोंसो जायो नालाय बेनिफखायनो बिसोरखौ सनमान खालामनानै जों मोसौनो जाहोगो होनाय जायो दा मागोनि गिबि सानखालि जोंना नखरनि गासिबो सु सुबुंफोरानो दुगैस्रां-लोबस्रां ओ सान ओंखा खारनायनि आगोलनो जोंना दैसा बिलोफोराव दुगैयो आरो अर सायो ओ दाउखा सिला नुनायनि आगोलनो दुगैनाय जायो आरो नोंथां माने जोंना बर हारियावहाय मोनसे फोथायनाय दं जेनेबा दाउ खा सिलाफ्रा नुल्बालायनो सुबुंफोरा बादुला जायो होननानै जोंना फोथायनाय दङ आरो ओमफाय मागो गोदाननि बा मागो फोरबोनि खखाब माने मावगुलायनाय गुसु बोथोर नालाय बे बुगैखांनानै बेलागुर अर सायनाय जायो जेरावहाय जोंना मोनसे फोथायनाय दों बावो बे बेलागुरनि अर सायोब्लालायनो ओ मोरगिरा आरो नोरजियाफोरा राखाङो होननानै फोथायना लायो आरो जोंनि हारियावहाय
औ।
दा मागो फोरबोनि मोनसे आयदाया जादों जोंना बाख्रिनि इन्जुराव गोबोरखि ओ लिख गोथां लिरसननाय जायो बे हाबाखौ जोंनिया मागोनि गिबि सान फुंखालि सान ओंखारनाय आगोलनो मावनाय जायो आरो ओमफाय बेबायदि खालामब्ला लायनो बिमा माइनावा बायजोआव ओंखारलाङा होनना फोथायो आरो ओमफाय बे साननिफ्राय बाख्रिनि माइयाव अखाफोर मो दानसेहालागै आखाइ होनायनि नेम बर'फो फोरनाव गैया आरो दा मागोनि गिबि सान फुंबिलियावहाय दाउखा सिला नुनाय आगोलावनो फिथाइ थायग्रा बिफां -लाइ बिफांफोरावबो माइ जिगाब खासननायनिबो नेम बर'फोरनाव दङ ओमफाय बेबादि खालामब्लालायनो फिथाइ थाइरोङै बिफां-लाइफांफोराबो फिथाइ थायो होनना फोथायो आरो ओमफाय बे फि थाइ थायखाग्रा बिफांफोराबो बांसिन फिथाइ थायो होननानै फोथायनाय फोथायो जोंनि बर'फोराहाय माने हायियावथ' जोंना बेफोरखौ ओनेमखौ माइ जिगाब खास'नाय नेमखौ खालामखाबाय ओमफ्राय जाय फिथाइ थाय बाय थानाय बिफां बेफोरावबो जुदि नेम बे नेमखौ खालामो ब्ला जिगाब खास'ननाय नेखौ खालामोब्ला लायनो फिथायो ओ थाइबाय थानायनिफ्राय गोबांसिन थायो होनना फोथायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना बाथौ धोरोमावबो बर' फोरा दाउ दाउला बोलि बावनानै बाथौ गुरियावहाय मागो फोरबोनि उनथि सिबुन बावो गुबुन फारसे ब्रह्म धोरोमनिबो बर'फोर थायोना ब्रह्म धोरोम लाग्रा बिसोरबो मागो फोरबोनि मुं आवहाय ओ मागोआव एबा मागो पुर्निमायावहाय हुम सावनानै सिबिनाय जायो आरो दा बर'फोरनि मागो फोरबोनि मोनसे गोनांथार आयजायानो जादों बेलागुर सावनाय ओ दमासि स माव बेलागुर लुनो थाखाय बेसेबांबासा सान आगोलनिफ्रायनो माइ जिगाब बुथुमखानाय जायो। सुबुंफोराहाय बेनि उनाव दैमा एबा बिलो सेराव दुब्लि गेजेराव बेलागुरखौ लु नाय जायो जेरावहाय बेलागुरनि खाथियावनो लोगोसे मागोनि न'सा न'बो लुनायखौ जों नु नुनो मोन ओमफाय औवा गोरलै दंफां गायना बेयाव माइ जिगाब एबा थालिर बिलाइ गोरानजों बेलागुर एबा बेलागुरखौ लुनाय जायो आरो बे बायसिं जायगायावनो बेखौ लायावखारफ्रासो खालामनाय नुनो मोनो जोङो बेयाव ओंखाम जानायखौ ओंखा यनो लाउखार ओंखाम जानाय दोननानैबो बुनाय जायो बेखौनो नाथाय थारैनो साननो थाङोब्ला बियो मागोनिसो ओ जानाय जायो आरो नों थां थिंग बेबायदि बिदिनो जोंना बर' हारियावहाय जोंना मागो दमासि बे फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो दा बेनि अनगायै नोंथाङा मायाबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां।
ओइ ओंख्रिफोरनि सोमोनदै ऐसे फोरमायनो सामदों औ आं दा नोंथांनो जोंनि बर'नि अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों। दा अनला ओंख्रिखौ जोङो संनो थाखाय जोङो सि गाङावनो ओ मा मा मा जगार खालामनानै लाग्रोनांगोन आं बेखौहाय नोंथांनो फोरमायनोसै। जोङो अनला ओंख्रि खौ संनो थाखाय सिगाङावनो उम माइरं मोनसे माइरंखौ लाग्रोनांगोन बे माइरंखौ लानानै जो जोंहाय मा खालामनांगोन मोजाङै सुनानैहाय बेखौ दसे सम ओ जाहाथे माइरंआ अना ओ मा होनो माइरङा गुरै जायो बिनि थाखाय जों दसे दसे सम सोमनानै दोन'नांगोन आरो बेनि उनावहाय जों जेब ब्ला माइरंआ दसे सम सोमखांनानै जायो अब्ला बेखौहाय ओ दैखौहाय गारनानै बेखौहाय मा खालामनांगो जोङो माइरंखौहाय ओ उवालावहाय जोङो देनो नांगोन आरोखि उवालआव आरो वार्ल्डखौहाय जोङो मा वार्ल्डखौबो जोंनि बर'फोरानो दानखायो नङा होनबा उवाल ओ गाहेन बे फोरखौ जोंनि बर'फोरानो दाननो बेखौ आखा फाखाखा दा बे बर'फोरनि ओ उवाल दाननो आखा फाखाखा नालाय बर'फ्रा जोङो बे गाबागाव बयनिबो नखराव बे मोनसे उविलआ थाखायो आरोखि दा दानि जुगाव सो बे बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगो दा ओ उवालनि जायगायावहाय जोङो मा ग्रेनडार बेफोरखौ हाय बाहायनाय जायो आरो दा गोदोथ' बांसिन उवालावनो देनानै जाखायोमोन दा जोङो माइरंखौ गिबियावनो देनानै लाग्रोनोसै बिनि उनावहाय माइरंखौ देखांनानै अन गुन्दै मोजाङै मिस मिस खालामनानै बेखौहाय लाग्रोनांगोन आरो देनानैहाय दा बेनि उनाव जोंङो अनलाखौहाय ओ माजों जागोन बेखौ जों गावबा गावनो मा होनो साननानै लाखायो नङा होमबा ओ अनलाखौहाय जोंङो दाउ बेदरजों जानो हायो नाजोंबो जानो हायो ना आरोबाव जेन' दाउ बेदर होआलासिनो जोंङो मा आलुफोरजोंबो जानो हायो मेवाइ होनानै जानो हायो। गोबां रोखोम जोंङो जानो हायो गोबां ओ बेबायदिनो अ मा होनो बेदरल' नङा बेवहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं होनानैबो जों मा अनलाखौ जानो हायो।
औ औ
आंङो नोंथांनो ओ दायो ओ अनला ओमफ्राय ओ दाउनि सोमोन्दै खोन्थानोसै आं जोंङो अनलाजों दाउजों संनोब्ला सिगाङावनो गिबियाव जों मा खालामनानै लानांगोन ओ नखर रावहाय दाउफोरखौ दङ हमनानै जोंङो सिथारनानै लाग्रोनांगोन दा सिथारनानै जोंङो दाउखौ ओ बेखौहाय जोंङो साफा खालामनानै लाग्रोनांगोन सिगाङावनो दाउनि गासैबो गांफोरखौ फुनानै ला नांगोन दाउखौ सावनानै लानांगोन बेनि उनाव गोदानानैहाय मा बेखौ मोजाङैहाय मा सुनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोंङो ओ अराव सङोब्ला सा थावसिन जायो होननानै जोंङो बयबो बुङो नङा होनबा दा अरावहाय सङोब्ला थावसिन जायो होननायखाय दा अरावहाय सङोब्ला जों मा सारायखौ जानगोरनानै लाग्रोनांसिगोन गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय दा सारायखौ जानखांनायनि उनाव जेब्ला साराया मोजाङै दुंअ अब्लाहाय मा खालामनांगोन बेवहाय थाव हरगोन आरो बेयाव थावखौहाय नांगौसेबांनि जेसेबां नांगौ बेबायदि जखाखौ जोंङो हरनानै लागोन। बेनि उनावहाय जोंङो मा बेवहाय ओ माखासे सामब्राम सामब्राम गोजा बेखौहाय जोंङो हानानै लागोन आरो ओ बानलु सामब्राम गुफुर मस्ला बेफोरखौ जोंङो मोजाङैहायनो मायाव देनानै लाग्रोनांगोन। सिगाङावहायनो ना बेनि उनावहाय जोंङो जेब्ला थावा दुंगोन अब्ला जोंङो बे सब्राम गोजाखौहाय जों थावावहाय एवनानै लागोन दा सामब्रामखौ दसे एवखांनायनि उनावहाय जोंङो मा खालामगोन ओ मस्ला मस्लिखौबो जोङो बे सामब्राम एवनायावनो हरखायो दा बेनि उनावहाय दाउखौ होबाय दाउखौबो जोंङो मोजाङै खोबहाब खोबहाब दसे सम एवबाय थागोरगोन। एवनानै लानानै जोंङो बेबायदिनो दाउखौ एसे मोनसान्दिखौनो जोंङो एवनानै लागोन आरोखि ना दा एवखांनायनि उनावहाय जोंङो दै होगोन एवनानै दै होनानै जेब्ला ओ दैया मोजाङै ग्लाब ग्लाब गोदावो गोदौ बेराद गोदौ थारनांगोन खिनथु मोजाङै दैया अब्लासो जोंङो ओ अनला खौ हरनो हागोन दाउ दैखौहाय मोजाङै गोदौ होनाय होखांनायनि उनावहाय जोंङो मा खालामगोन ओ बे अन गुन्दैखौहाय जोंङो मा हरनांगोन आरो दा अन गुन्दैखौ जोंङो ओ बेबायदिबो हरनो हायो दैयावहाय सिगाङावहायनो मोजाङै उनखौहाय दैयावहाय गलायनानै लानानै बेनि उनावहाय मा बे ओंख्रियावहाय लुसन हरनो बेबायदिबो हायो आरोबाव मोनसे दंबावो बे मोनसेया जाहैबाय नोंङो ओ आखाइयावहाय एरग्रा मोनसे जोंङो खोस्लि लाखायो ना बेखौहाय जोंङो मा अनलाखौ मोनसे आखायजों हरगोन ओमफ्राया मोनसेजों ओरैहाय ओंख्रिखौहाय मा खोस्लिजों एर थागोन जाहे अनलाया मा गथा गथा जाया लादुरा जाया आरो बेनि थाखाय जों मा मोनसे आखाइजोंहाय अनला अन गुन्दैखौ हरगोन बेनिफ्राय मोनसे आखाइजोंहाय मा बेखौ एरबाय थागोन आरो दा बेबायदि हरखांनानै अन गुन्दैखौ हरनानै बेबायदिनो दसे मोजाङै गोदौ होगोन बिनि उनावहाय ओ खारै हरगोन ना खारैयानो अनला ओंख्रि संनायावहाय खारैया गोनांखाथार खारै गैयाब्लानो मा ओ अनला ओंख्रियानो जायाखौनो होनजायो नङा होमबा ओ दा खारै होयोब्ला जोङो मा ओंख्रिखौहाय अनला ओंख्रिखौहाय मा थावसिन जानायखौ जोङो मोननो हायो आरो मा खारै होआब्ला बेहाय मा बेवहाय गाबबो फैनाय नङा अनला ओंख्रियावहाय दा जोङो आरोबाव मोनसे खोथाया बेनो जाहैबाय जे अनला ओंख्रि सङोबा मा खारैजों आरो हालदैजों मोजाङै बेयो गोरोबलायोबासो मा जायो नों अनला ओंख्रियाव मोजां गाब फैयो गोजा जालाय लायनाय बेबायदि दा जों ओंखायनो सिगाङावनो बेदर एवनायावहाय मा हालदैखौबो जोङो मोजाङै होनानै लाग्रोखानांगोन आरोखि ना दा हालदैखौ होनानै लायोबासो उनावहाय बे खारैजों बेयो मोजाङै गाब ओंखारगोन आरो गोजानो दा बेनि उनावहाय बेबायदिनो जोङो दसे सम गोदौहोखांनानै खारै खांनायनि उनाव गोदोव होनानै मा बेखौ साखिनानै लानोसै एसे आरो साखिनानै मा संख्रि नांदोंनााङा बेखौहाय जोङो नायग्रोनोसै दा बेनि उनावहाय गोथाव जादोंबाथाय बिदिनो जाब्रैलायसै बर'फोरा जोंनिया बेनो जोंहा अनला ओंख्रियाथ' बे बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि खाबोना दा अला ओंख्रिखौ जाबालायनो मा होनो जोबाबो बेबायदिबो सिखारनो रोङा बेबायदि होननानै जोङो बर'फ्रा बुं बुङोआरो
औ औ
ओ नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै औ जायो दा नोंथाङाबो एसे मिथियोबा फोरमायनो हागोन अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै
अनलाखौथ' गोबां रोखोमनि जानायखौ जों मिथियो आंबो गोबां रोखोमैनो जायो संनानै मुलाजोंबो जानाय खोनायो आं अनलाखौ मुलाजों बेनिफ्राय सोरबा औ बेसर बिबारजोंबो जायो नामा नोंथां? बेसर बिबारजों औ दाथ' गोबां रोखोम
न'खर लायै न'खर गुबुन गुबुन जानाय संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ बेथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि ना नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोंना जाबोबाय थानाय मोनसे एंगार हायै जोंनि बर' हारि नि मोनसे एंगार हायै ओंख्रिनि बाहागो बायदिसो बियो